ओ हेलौ
औ हेलौ
खोनाबाय
औ खोनादों
मा खालायदों
ओरैनो दङ बेै नोंथां दा नोंथाङा माबाफोराय राय सावरायनो सानदोंमोनबा सावरायनो हागोन
ओम दाथ' नोंथां गरम बोथोराथ' सफैबायानो माने दा मानसिफ्रा माने खामानि दामानि बिदिनो अफिसफ्राव मावग्राफ्रा बिदिनो स्कुलफ्राव फोरों ग्राफ्रा बन्द'आनो मोनबाय ह-ह माने स्कुलाथ' बन्द'आनो जाबायानो नोंथाङाबोथ' स्कुल स्कुल फारसे खामानि मावगासिनो दङ दा नोंथाङा बे गरम बन्द' मोननायाव मा खालायनो सानदों
दाथ' औ नंगौ गरम बन्द' होबाय फरायसालिफोरनिफ्राय दा बे समाव आं बिदिनो दावबायनोबो सानदोंमोन ओम अबे बेलेग बेलेग जागा आलदा आलदा जायगायाव
दा नोंथांनि गोसोआव मा-मा जायगा दंबायदि थांगोन बायदि
जायगायाथ' बिदिनो बांद्राय गोजा जानाव नङा खाथि खालानि जेनेबा जोंनि जोंनि जायगानिनो खाथि खाला एफो बेफोरावनो थांनो सानदोंमोन
उम नों नोंथांमोननिथिं खाथि खाला माबाफोर मोजां जायगा बेरायथावथाव दं नामा
जायगा बेरायथाव दङ होनबाथ' जोंनिथिं बांद्राय खाथियाव गैया बिदिनो दङबा मानास हायुङारि पार्क दङो आरो हरै दङ सकि दङ ओरै दारागाव दं बेफोरनो आरो
दा बिसि गोजानथ' जायोबायदि नोंथांमोननिफ्रायलाय मानास माबाया मानास
बेथ' गोजान जाया जोंनि बांद्राय गोजान जाया जोंनि जायगायावनोखा बे जायगाया ओरैनो से किल'मिटार नै किल'मिटारसोल' जायो।
अ मानासावनो गोलैखायोना नोंथांमोनहाबो होमबा।
औ गोलैयो नोंथां औ।
जोंनिथिंबो दा खाथि आथिखालियाव दा मोननै नेसनेल पार्क जानानै दं आरो। बे गिबियावथ' रायमोनना हखो खोनाखाबाय रायमना नेसनेल पार्क होननायखौ। बे जोंनिफ्राय खाथिसिनाव जायो आरो ओमफ्राय आद मोनसे गोदानै गोदानै थिसनजाबावदों ना नेसनेल पार्क मामोनलाय मुङा?
बेयो जाहैबाय सिखोना जोहोलाव हायुुंङरारि पार्क होनो।
औ औ बेबो जोंहानि खाथियावनो जाफ्रामो एसे
औ औ।
दाथ' ओरैनो गोलोम बोथोराव बेराय थावाथ' मानसिफोरखौ थांबायनायखौ नुयो दा जोङो सरलपारायावसो बांसिन थांबायनाय नुयो माथो।
बेयो ओरैबायदि औ बेयो ओरैबायद बि जायो माने जि जायगायाव दैमा स्राय स्राय बोहैनाय थायो बेफोर जायगायावसो मानसिफोरा माने बांसिन थाङो आरो। बेनिखायनो बेफोरबायदि जायगायाव थाङो। दा जेरै सरलपारायाव अ दैमा स्राय बोहैबोनाय दंना औ बेनि थाखायनोथ' बेफोरबायदि जायगाखौ मानसिफोरा सायख'नानै थाङो।
दा नोंथाङा होमबा बहाय थांमारगोन बायदि ओरैनो मानास फ्रावनो थांसिगोन बायदियनो ना माथो खाथि खालायाव।
औ औ नंगौ नोंथां बांद्राय गोजानावबो थांनो सानाखै बिदि खाथि खालायावनो थांसै आरो।
स-सम मोनोबा जोंहालागैथिंबो फैनो हागोन नोंथाङा बेरायनो। ओरै रायमोना फारसेबो रायमोनाथिंबो मोजाङानो दा खिन्थु मामायाव जुमदुवारथाराव थाङोबा मामा लानांगोन आरो साफारि गाखोनांगौ जायो। ओमफ्राय बेलेग ओरैनो मोनसे गाथोन दङ आरो बेवहाय दुगैहैनो हायो। बे गाथोनखौनो चौधुरि घाट होननानै बुंनाय जाबाय ओमफ्राय खाथियावनो दा गोजाननिफ्रायथ' माने जोंनि जोंनिफ्रायथ' गुवाहाटिनि बे एक'लेणडआ गोजानानो जाहैबाय जेन'बा वाटार पार्कआ
औ।
जोंनि बे रायमना रायमना फारसेयावनो मोनसे रायमना नेसनेल पार्क खाथियावनो मोनसे वाटार पार्कबो खुलिननैबो दं आरोना। थांनाय बोसोराव बेखौ माबादोंमोन ओ अपेनिं खालायजेेनदोंमोन।
औ औ।
उम दा बांसिन क'क्राझारनि मानसिफ्रा बे फारसे फैयो आरो वाटार पार्कआव बेरायनो होननानै गुवाहाटियाबबो सहैनांगौआ गोजान जाहैबाय नालाय दा दसे समावनो थांलाय फैलाय खा खालायनो ओरैनो भेकेसन टाइमफ्राव एबा गोलोम बोथोरनि दा सुथि गथ गथ'फोरनिथ' बन्द' नालाय स्कुलफ्रा बे समावहाय बांसिनानो दा बेवहाय थांनो प्लेनिं लादों आरो।
औ औ दा बेखिनिखौ राय्लायनाय जाबाय दा नोंथाङा आबहावा दाथ' गरमा बांगासिनो नङा होमबा दा बिनि औ बेनि सायाव माबाफोर बुंनो हागोन नामा नोंथाङा गरमा मानि थाखाय जायो बोरै माने गरमा मानि थाखाय बांगासिनो आरो अखाफोर हानायफोराबो जोंना खमायलांगासिनो
ओम दाथ' नोंथांङ ओ ओरैनोथ' आबहावायाबोथ' गुबुंले जानो हमदों हमनाया लोगोसे गिबियावनो माने बेनोथ' मइेन फेक्टर आरो ओमफ्राय लोगोसे खोनानो मोनदों एबार देग्लाय माने क्लाइमेट माने क्लाइमेट खिन्थागिरिफोरनिफ्राय एबा बिसिनिफ्राय खोनानो मोनदों जे एबार एलनि न' होननाय मोनसे मामा जादों आरोना आबहावा फारसे बे बिराद गरम लाबोनो हमदों माने दैमानिफ्रायहाय माने लैथोमानिफ्राय बिदिनो बार गुदुं फैदों।
औ
लोगोसे माथो होनबावनो माने सोलाय सोल' जाबाय आरो जोंनि बे आबहावायाव बिफां लाइफां दानफायनायजों दा सम मथन बोथोर मथन बोथोर मथे बिदिनो अखाफ्राबो हानाय जाला थांनाय बोसोरावथ' गोबां मानसिफ्रानो गोबां आबादारिफ्रानो माइ इरि गायनायाव एबा माइ गायनायावहाय बिराद जेंना सोमजिनाय जादों। नांगौ मथे नांगौ मथे एबा समजों लोगोसे दै मोनैयाव अखा मोनैयाव औ दा नोंसिनिथिंबो बिदिनो जादों नामा नोंथां?
बे बोसोरावथ' एसे अखाखौ मोनदों मोननाया ओ थांनाय बोसोरनिख्रुइ बांसिन मोननाय जाबाय आरो अखाखौ गायनाया गायनो मोनजोब बायानो माइखौ थांनाय बोसोरनिफ्राय एसे सिगांनो गायनो मोनबाय मोजाङैनो।
औ
दा बेफोर जाहोन मा सोरनि थाखाय जादों एबा मानि थाखाय जादों बेखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा? उम जेनेबा गुबै जाहोना मानि थाखाय? आंनिबाथ' मानसियानो नङा होमबा? मानसियानो बेफोरखौ खालामो औ।
दा गोबां गोदोनि समनिफ्रायनो माखासे बर'फोरना मोनसे आखुथु आखुथाय दंमोन। बेनो जाहैबाय खारलु आखुथाय। मोनसे दाबसे जायगायाव थाथेरामोन गोदोनिफ्रायनो हादान सिफाय सिफाय थायोमोन हाग्रा बारि फारस ने गोदोनि समाव इमान खहा जाया मोनबाबो दा सुबुं अनजिमा बांलांनायजों लोगोसे फिफां लाइफां दानफायनायाबो बुरजायैनो बुरजा हम जानो हमबाय। गोदो फांफा फांनै दानफायनाया जेबो जायामोनबाबो आबहावाखौ दानिया मानसि बांनायजों लोगोसे आबहावायाबो माने बांसिननिफ्राय बांसिन जाबाय दानफायनाया बिफां लाइफां दानफायनाया। बे खारनावनो बांसिन दा बोथोरावहाय सोलाय सोल नुनो मोननाय बायदि जादों आरो।
औ नंगौ। दा बेफोर बे आबहावाखौ जोङो मोजाङै ला जोथोयै मोजां माबायाव लाखिफिन लाबोफिननोबा जों दा बेनि थाखायनोथ बिफां लाइफांखो बांसिन गायनांगोन नङा होमबा?
औ नोंथां औ। नोंथांमोननि फारसेबो आबहावानि आबहावा सान फालिनाय जायोना नोंथां?
औ जायो नोंथां।
उम
बेखौथ सारा बुहुमनांनो फालिनाय जायो बेखौ बा जुनाव फालिनाय जायो। मुलुगनां औ मुलुग मुलुगनां आबावा सान होननानै बुंनाय जायो बेखौ।
औ। दा नोंथाङा ओमफ्राय ओ मोनानि जाग्रा आदारखौ जाखांबाय नामा?
जानायाथ‌ जाथवाखै।
उम।
जा जाग्रा आदार होननायाव आंनाव मोनसे गोसोआव फैबाय जेनेबा जोंनाथ बर फोरनिया
गोबां माने दोरोङारि ओंख्रिफोर दं नङा होमबा?
औ।
दोरोङारि ओंख्रिफोरा मा मा आरो बेफोरखौ माबोरै बोरै संनाय जायो नोंथाङा मिथिगोन ना मिथिया?
मिनथिनायाथ एसे एनैखौ मिथिगौ नोंथां।
औ औ।
जानाय हिसाबैलाय बिदिनो सबाय अनला नाफाम बेफोरखौ बर बर हारिफ्रा बांसिन जानाय जायो आरो नोंथां।
औ।
नोंथांनियालाय माखौ साबसिन मोननाय जानायावलाय?
आं दोरोङा जोंनि बर औ जोंनि बर फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि मादाव आं साबसिन मोनो होनब्ला माबा नारजि आरो अमाखौहाय
आंबो गोथावानो मोनो नोंथां नारजि अमाखौ
औ
लोगोसे सबाय दाउ ओमफ्राय नाफामखौ बिराद गोथाव मोनो आं नोंथां
औ नंगौ नामा?
औ नों नोंसिनि फारसेबो नाफाम बानायो न?
औ बानायो नोंथां बानायो दा नाफाम बानायनाया जोंनिथिं एसे खम जानो हमबाय मानोना जेरै जोंनिथिंजाय बिलोफोरबो बांद्राय गैया नालाय नाफोरखौ बांद्राय मोननाय जाया आरो गोदोनि बायदि अखाबो हाला नालाय बिदिनो जाम्फै फोरावबो दैया बांद्राय फैला नाफ्राबो खम जालांबाय जोंनिथिंजाय बेनि जाहोनावनो जोंनिथिं नाफामखौ बांद्राय बानायनाय जाला आरो बिदिनो गोबावजों खनसे मोन फोरनिफ्राय लाबोनानै जानाय जायो बानायनानै जेरै गोदोनि बायदि गावबा गावनो न'आव बानायनायफ्रा खम जालांबाय
औ नोंथां औ दे नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय
औ दे नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना होमबा
औ दे नोंथां
दे